नोंथां औ। औ औ। खोनादों। ओ नोंथांनियाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जानायनि लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथांजों ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो जागोन नामा।
औ। जानाय लोंनायनि सायावना नोंथां। औ जोंनि ओ बयनिफायबो बयनिबो फेभरेट मैगं ओ अनला खारै। बे अनला खारैखौ। जोङो बानायनो मारैै बानायो होनोब्ला जों गिबियावनो। ओ जोङो। माइरंखौ। ओ सुगारनानै लानांगोन बेनिफ्राय जा माइरं सु बेखौ जोङो एसे फोरानदबनांगोन। ओ एसे फोरानदबनानै। जा माइरंङा रानगोन ना बे खौ जोंङो ओ उवाल एबा माब उवाल एबा दिंखियाव जों दे दानियाथ गोनोखो मुगा नालाय मे ओ जों ग्रेडारावबो देनायखौ बांसिनै नुनो मोनो बे देनायखौ खमायावबो जोंङो ओ जुदि जों ग्रेन्डाराव देयो एसे दै होनांगोन लोगोसेनो बे फाय जोंङो मस्ला मस्लि थामखायो। जेरै सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ जोंङो ओ होफादेरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे अनला खारैखौ जोंङो जेथिया गुन्दै खालामगोन बे माइरंखौ जिथु गुन्दै खालामना लागोन अब्लानिआ जोंङो गोदौै बै थानाय दैयाव ओ बे गुन्दै खौ जों होनाय खौ नुनो मोनो। बेव अनला खारैखौ जोंङो बे अनला खारैखौ जोंङो आरो खद खमबावनो थाखाय जों बेहाय बेदरबो बाहायनाय जायो। दा बेदरखौ मा मा बेदरखौ बाहायनाय जायो होनब्ला बेहाय ओ दाउ बेदर अमा बे दर बायदिसिना बेेजरफोर खो जों अनला खारैजों दानो हायो लोगोसे अनला खारै जानोब्ला जोंनो लोगोआव नांफागोन आरो खारै बे खारैखो जों माबायदि मो गोन होनोब्ला जोंङो गिबियावनो ओ जोंनि ओ थालिर बिफां ओ जोंनि मोनफ्रोमबो थालिर बिफांखोनो बानायजोननो हायो बेहाय ओ गिबियावनो जों थालिर बिफांखौ दाना लाबोनांगोन। ओ थानना दानना ला बोखांनायनि उनाव ओ सान्दुं गोसायाव जों बेखौ फोराननांगोन आरो। ओ बेखौ जों थुख्रा थुग्रा दाननांगोन। जेथिया बे ओ थालिर बि फाङा सानथुंजों रांख्रेब जायो। अब्ला बेखौ जोङो। ओ हाथफ्ला। जानाय बायदि बेखौ जोङो सावनांगोन आरो जेथिया बे हाथफ्ला जागोन अब्ला बेखौ जोङो ओ लाना थांनांगोन नआव ओ मायबाफोर मोन से सरग्रा मुवा जों बेखौ सरनानै जा बिनि बिदै मोनोना बेखौ जोङो अनला खारैयाव होनांगोन आरो अनला खारै बानायनो थाखाय। लोगोसे जोंनि ओ बे अनला खारैखो जों औवा गाजाजोंबो जाजायो। ओ औवा गाजा जोङो मा बायदि मोनो होनब्ला जों औवा गाजाखौ जोङो ओ औवा बारियाव थांनांगोन बेनि फ्राय औवानि जा ओ गोरलै गाजा ओंखारनाय बेखौ जों दानना लाबोनानै बेखौ जोङो अनला खारैजोंबो जानो हायो आरो। लोगोसे औवा गाजानिफ्राय जों जोबोर गोबां आसारफोर बानायनो हायो बे खौ जोङो गिबियावनो औवा बारिनिफ्राय जों दानना लाबोनांगोन बेनि फ्राइ जोङो बेखौ मोजाङैनो सुनानै फिसा फिसा मिस मिस बेखौ जोङो ओ सुरखिनानैबो खालामो। सोरबा बेखौ फिसा फिसा हानानैबो जों खायसे खामनायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसे जोंनि बहुत रनि ओ रस सुबुंफोरा ओ उम बेखौ ओंख्रि जायो खायसे जोंनि बरफोरा दोनथुमना जानाय हुदा दं। ओ बेखौ नाफाम होननानैबो मिथियो जायखौ जों नानिफ्राय बानायो। गिबियाव ओ बे नाफाम बानायनो थाखाय जेने दा दैज्लां बोथोर जिहेथु दै बाना जायोना बे दैबानाजों लोगोसे गोबांङैनो ना मावाफोर फैयो बे ना मावाफोरखौ जोंङो उनाव जागोन होननानै दोननानै बेखौ माने नाफाम बानायनानै दोननो हायो आरो नाफा फामा ओरैबायदि बुस्थु ओ बेखौ जोंङो खारैजोंबो एवनानै जानो हायो। खारैजोंनो एक्सलि एवो थ बेनिफ्राय बेखौ गोबाव सोमहालागै बेखौबो जानो हायो आरो नाफामखौ। लोगोसे जों नि जायो नारजि आरो अमा बे नारजि अमाखौ फोराव बायनो हादों। बे सारादुफोराव औ बेखौ उम जों जेब्ला जोंनि गेजेरनि जोंनि समाजनिफ्राय सासे मानसिया जेब्ला जिउ गोमालां बे जिउ गोमानाय मान सिया सोरगोयाव आलो गोजोननि जायगा मोनथों जोंनो बे मान थिया जोंनि गेजेराव गैलिया जों सोरगोनि गसायानो बेखौ लाथों होननानै ओ बेनोस नार्जि अर गारनाय बा नार्जि जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। बे नारजिखौ खालि जोंङो सारादुआवल जाया बेखौ जों नआवबो जानो हायो। जेरै बेखौ अमाजों। जायो अमा बिबुजों जायो। दिसिनाजों जों गोथाव। बेबो जानो। खो जायो आरो ओ बिदिनो जायो जों। बेखौ जानानै गोथाव मोनो। बेफोर बायदिनो माने बेफोर अर्गेनिक जायखौ। जेराव जोङो मुलि लै होनानै बाहायनाय जाया बेफोरबायदिनो जों बेफोरखौ जायोबा। आ बेमार आजारनि। फ्रायबो आ रैखा मोननो लोगोसेनो बेफोरदिनो जोङो मोजाङैनो जोंनि जिउखौबो। ओ सामलायलांनो हायो आरो बेफोरबायदि। थों जानांगौ जों ओ जेब्लासिम जाबाय थागोन अब्लासिम। जोङो बेमार आजारखौ नासानायजों लोगोसे जोंनि दे बेमारा जो जोंनि। खालसालखौबो जों लाखिनो थांगोन आरो। औ नोंथाङाबो एसे बे। बेनि सायाव बुंनानै होलाय।
औ जानाय लोंनाय सिम। थायाव बुंनो थाङोब्ला मानसिनि जिउआव। ओ थांना थानो थाखाय जानाय लोंनायखौ नां। थारगौ आरो जोंनि देहायाव जानाय लोंनाय गैयाबा जोंनि जा ओ देहा हायाव नांगौ जानाय प्रटिन बा ओ जा भिटामिन बेफोर गैया जालाङो आरो। दुरबल जालाङो मानथिया। आ बेनिखायनो जोंनो जानाय ओ लोंनायखौ नांथारगौ बेनि गेजेरावनो ओ जा जानाय लोंनाय बेखौ जों मोजांङै जानांगौ ओ जेरै ना बेदर बांद्राय जानांङा ना बेदर जाबोला जोंनि जा देहायाव ओ गोबां रोखोमनि बेराम जानायखौ जों नु नुनो मोनो जेरै पाइलस जा पाइलस बे बेराम जानाय ओ बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे जों बांद्राय बेदर जा ब्ला जा फिटिलिभार होनना बुंनाय जायो बेबो जानाय जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो किडनियावबो स्टन जायो आरोखि पाथर जायो। आ औ बेनिखायनो जों बेदरखौ बारा बिबांङै जों नो नांङा खम बिबाङै जानांगौ ओ लोगोसे जों जानाय खाजायाव जों बांसि सिनै हा गौ मानि गोथां खाजाखौ जेरै जों हाग्रायाव मोननाय ओ दिंखिया थुनि, थास स'बिन बिबदिखौ जों जानां गौ आरो। ओ गोथां मैगं थाइगंनि गेजेरावबो जों ओ जोंहा ओ हाथायाव मोननाय बिथांमोना जेरै बांसिनै ओ दा दानि मु गायाव गियानारि बानायनाय रासायनिक मुवा फोरखौ होना एवो ओ होना बानायनाय मेगं थाइगंखौ जों जानो नाङा। ओ जों हागौमानि जोङो जोंनि जा ओनसोलाव थानाय हाग्रायाव हारसिङै र जनाय मैगं थाइगंखौ जों जानांगौ। ओ बेनो खि आरोखि जों बांसिनै हा मानि जों मोजां मैगं जानांगौ आरो। गोथां मैगं थाइगं जाब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो। ओ बेनो। बेनिफ्राय नोंथां नाव मोनसे सोंथि औ नोंथाङा गोथां मैगं थाइगंनि सायाव एसे बुंनो हागोन हागोन नामा?
औ ओ‌ नोंथांनि आं बिथां मैगुन सायाव एसे बुंफोरलु होगोन। ओ गोथां मैगं थाइ दं जेराव जोङो नआवबो बेखौ गायनो हायो। ओ जेराव जोङो बेखौ बेमार आजारनिफ्राय खारगनो थाखाय जोंनियाव न मोसौ बोरमानि खि बेफोर मोसौ बोरमानि जाग जोब ओ गोबोर बे गोबोरखौ जोंनि जा गोथां मैगं थाइगंफोराव होनानै जोंङो बेफोरनिफ्राय फिथाइ सामथाइ ओ मैगं थाइगंखौ जोंङो मोननो हायो। ओ जेरै मुला लाय बिदिनो‌ बायदिसिना लेस स्रा भेन्दि बायदिफोरखौ जोंङो गायनानै माने बेयाव मुलि सुलि सारालासिनो जों माने गोग्गो फिथाइ जोंङो मोनजायो आरो बे फोरखौ जानानै जोंनिया जेबो बेराम आजार जाया आ गोसेनो जों बेजोंल नंङा जोंङो हाग्रायाव मोननाय थास' थास' आइ थें बायदिसिना बिदिनो फुंखा बि नो ओ बायदिसिना मैगं जोंङो मिथिंगायाव हाग्रायाव मोनो दिंखिया जाबाय बिदनो बायदिसिना बेफोरखौ जों जायोबा जोंनियाव माने बेमार आजार जाया आरो ओ गोदोबो बेफोरबाय दिनो जानो हागौ गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो ओ मुलि आसार बायदि रासायनिक हासार होननो बाहाया ला होननो आबाद मावनानै जानायनि थाखायनो थांमोना जोबोरै गोहो गोरामोन आरो जोबोर उम बोलोबो दोंङोमोन बिथांमोनहा आरो बिथांमोननियाव बेमार आजारबो जायामोन होननानै जों साननो हायो आरो। नाथाय दानि जुगाव रासायनिक हासार बाहायनानै जानायनि थाखाय बेमार आजारबो बार जादों आरो लो गोसेनो फिथाइ सामथायाबो ओह थ ओंखारोआनो ओ बेफोरो फिथाइ सामथाइ बा साननैसोनि उनावनो हामा जानायखौ जों नुनो मोनो आ रो लोगोसेनो बांद्राय ओ बांद्राय रासायनिक हासार होनायजों लोगोसे हायाबो हामा जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो दो लोगोसे बिब्दिनो ओ बांद्राय रासायनिक हासार रासायनिक मुलिफोर बाहायनायनि गेजेराव जोंनि ओ देहाखौ खथि खामनायजों लोगोसे जोंनि जा इयुन फोराखौबो ओमफ्राय गाज्रि खालामगासिनो आरो हाया गाज्रि जानाय माने जोंनि इयुनाबो गाज्रि जानाय बेफोरबायदि नोंथाङा बे एसे बुंबावलाय।
औ औ दा नोंथाङा बुंलांखाबाय जा रा सायनिक हासार ओ बेखौ बाहायोब्ला जोंनि हाया गुबुंले जायो आरो। ओ बे हाया गु जाबाय। जा जा जोंनि हाग्रायाव ओंखारनाय गाव ओंखारनाय जा बिफां लाइफां ओ जा मैगं थाइगंआनो जा ओ बेफोरो ओ लासै लासै खमिलांनो हमदों जियाव जेराव हाया गाज्रि जाबोला जों मोजां मैगं थाइगंखौ मोननो हाया मोननो थाङा। ओ जों हागौ मानि जोङो जा जिब जुनारनिफ्राय ओंखारनाय हासार ओ मोसौनि मोसौनि गोबोर बोरमानि इह गोबोर बेफोरबायदिखौ बाहायोब्ला जों मोजां सिन जायो आरो अब्ला जोंनि देहायाबो मोजां जायो ओ जों बे मैगं थाइगंखौ जायोबा जोंनि देहायाव बिमार आजार जानाया जानायखौ जों नु नो मोना। बेनो आरो औ जियानो जा नोंथांजों नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय। बिथांनि जा फोरमायथि। बेयो ओ बेनि फिननायफोरखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो गोजोननाय हामलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।